अ नोंथाङा दायो मा खामगासिनो दंमोन नोंथां
दाथ' नै आङो ओरैनो जिरायलाबायना दंलै नोंथां गरमथारना। बोथोरा
औ जोबोद गरम बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव जादों आरो गरमा
औ नोंथाङालाय मा खालामदों।
औ आंबो बिदिनो लांगोनायावनो जनानै दं आरो दसे बार जाबाय दंमोन औ नोंथाङा दायो एसे फ्रि ना नोंथां
औ फ्रि दं नोंथां
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा?
ओंखामथ' जाथ'वाखै नोंथांं जानाया संगासिनोसो माने दाबो मोनथ'आखै आर ना नोंथां
औ
नोंथाङालाय?
ओ जोंनियाबो जाथ'वाखै जाथ'नायालाय नोंथां संबाय दङ'
मा ओंख्रि संखो
ओ देबाय थानाय मेवाय हाबाय थानाय नुदोंमोन आं बिमाखौ बेखौनो संबाय दं खोमा मोनथ'वाखै आरो दा मोनब्ला जानोसै।
औ औ गोथावानो माथो एसे
औ औ नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन नोंथां
जोंना माबासोमोनलै ओ फान्थाव एवनायसोमोन नोंथां। थावथाय फान्थाव एवनायसोनो माने होनफ्लांलायलांबाय फान्थाव एवगासिनो नोंथां फान्थावजों दालि जहल
उम उम उ औ मोजाङानो ओ नोंथाङा दायो एसे फ्रिना?
औ दाथ' आंङो ओरनो फ्रियैनो दंमोन ओंथां। माबाफोर दंमोन नामा नोथां?
अ औ माने नों नोंथांनि नोंथांजों माने आङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो फैदोंमोन आरो दायो सावरायजागोन ना नोंथां?
ओ सावराय जागोन नोंथां फ्रियैनो दं आं नोंथां।
ओ होमबा आयदायानो जाहैबाय जोंहा सोलोंथाइ एबा फरायनायनि सायावहाय आङो माने नोंथांजों सावरायनो एबा नोंथांनि जा रोंगौथि जा साननाय हनाय सोलोंथाइ एबा फरायनायनि सायाव बेफोरनि बागै जा एसे एनै रोंगौथि एबा साननाय हनाय दं। नोंथाङा सोलोंथाइखौ बोरै इमप्रुभ जाजानो लुुबैयो एबा दावगाजानो लुुबैयो? गोदोनिफ्राय जि दासिम बोरै? जबो नोंथाङा जा एसे एनै मिथिगौ नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना सोलोंथाइनि बागै?
औ हागोन नोंथां ओ सोलोंथाइ होनोब्ला थ' जों जिथु सोलोंनाय जों बेबायदिनो स्कुल कलेजाव थांनानै जों गोबां नलेजफोर लानो हायो नङा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा? हेल'। औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां।
अ सोलोंथाइया बोरै जौगाखो होनोब्ला गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोबोद जौगा बोबाय आरोना।
औ नंगौ।
मानो होनोब्ला जोंहा गोबां बेबायदिनो जौगागासिनो जेरै टेक्न'लजिया जौगादों दिनै सोलोंथायाइाबो जौगागासिनो बिदिनो। मानो होनोब्ला जों सोलोंथाइनिफ्रायसो जोङो टेक्न'लजिया जौगादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जितु ओ सोलोंथाइखौ जोङो मानिफ्राय मोन नों हायो होनोबा जोङो फार्स्टआवहाय जोङो बिमा बिफानिफ्राय जोङो मोजां गियान गियानखौ लाग्रोनांगोन नङा होमबब्ला नोंथां।
उम नंगौ
आरो जोङो जोङो उन्दैनिफ्रायसो जों मोजां सोलोङोब्ला जोङो मोजां गियान लायो। दा जोङो बेबायदिनो स्कुल कलेजफोराव जों थांनानै जों टिचार फोरनिफ्राय बेबायदिनो नलेज बोसोन जो लाखिनो हायो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो मोजां
सोलोंथाइ लायोब्लासो जोंनि पथानफ्रावहाय जोंहा मोजां जिथु जाहा जाहैनो हागोन। जिथु जोङो माबा मोनसे जों थानो थानाय राहा एबा सोलोंनायनि जाह जों गोबां दाथ' जोंना जो-जोबोद कम्पिटिसन जानानै दं नङा होमबा सोलोंथाइनि गेजेराव नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो दा जोंहा गोबां बेबायदिनो सुबुं माहारिफ्रा ओ जोबोद सोलोंथाइ थायोब्लाबो माने जाय खायफाफोरा बे दिनो ज'ब मोना साख्रि मोना इदिनो गोबां मोना आरो ना नोंथां। माने ओरैनो
औ नंगौ।
बे ओनसोल एबा ओनसोलथ' नङा दा सोलिबाय थानाय थाय लानाय सुबुं माहारिफ्रा बुरजानिफ्राय बुरजा जालांबाय। जों इदिनो ओ बांसिन बांनायनिफ्राय बांलांबाय सुबुं माहारिया ओ
बांनायनिफ्राय बांबाय
उम
औ आरो बेफोरनो आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो जों सोलोंथाइ लायोब्ला सो जोंहा दाथ' गोबां जों सोलोंथाइ लानो हायो मबेलनिफ्राय लान नो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जेरै अनलायन क्लास लानानै जों सोलोंनो हायो। जों माबाफोर रोङाब्ला जोंहा दा ओ जोबोद उसुबिदा जानानै फैबाय जितु इन्टारनेट ओंखारनायनिफ्राय जोङो ओ फरायनाय लिरनायफ्राव जोंहा सोलोंथाइ लानायाव जोबोद इजि जाबाय मानो होनो ब्ला जों मबाइलफ्रावनो जों नायनानै जों मिथिजोबनो हायो मा माखौ रोङाखै जों माखौ रोङि बेफोरखौ जों नायनानै सार्च खालामनानै जों बेफोरावनो जों मोननो हायो।
नोंथाङाबो मिथिखायो जानो हागौ।
औ
औ आ नों थाङाबो एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा सोलोंथाइनि सायाव एबा माबायदि सिगांनिफ्राय लानानै दा माबायदि ओ जौगाबोखो एबा एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ जों सोलोंथाइ एबा रोंगौथि होनोब्लाथ' जों रोंगौथिखौ गासैबो बिथिंनिफ्रायनो मा बुथुमना लानो हायो आरो गावनि नांगौ जानाय गावनि केपासिटि गावनि मेलेमखौ बांहोनाय एबा मेलेमखौ गोख्रों खालामनायावहाय जोङो गासैबो बिथिनिफ्राय सोलोंना लानो हायो। बा सासे सुबुङा बबावबा बेराय हैनाय बेफोरनि बागैबो जोङो सोलोंनो हायो बेरायनायावहाय बा एक्सप्लर खालामनायावहाय जों गोबां बिथिंनि बेफोरबायदि सोलोंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ सै
औ बेफोरबायदिनो जों गुबुन गुबुन रोखोमय गुबुन गुबुन बिथिङै बेफोरबायदिनो गावनि नांगौ जानाय सोलोंथाइखौ लानो हायो। जेरै मेग गन जों नुनानै जों सोलोंनो हायो। खोमाजों खोनानानै जों सोलोंनो हायो। नङा होमबा नोंथां औ जोङो दांना नानै बा मोनदांथि मोननानैबो जों सोलोंनो हायो औ अखल जोङो लिरनानैल' बा फरायनानैल' जों सोलोंनो हाया। जों माने गुबुन गुबुन बिथिङावबो नुनानै खोनानानै मोनदांथि खालामनानै दांनानै बेफोरबायदि जोङो सो-सोलोंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ सैथो नोंथां सैथो
औ जों सोलोंथाइ होनोब्लाथ' बेफोरबायदिनो जोङो मोनसे ओ अराव दोनबाय थानाय सारायखौ जोङो बै गुदुं ना गुसु जों बेखौ मिथिया नङा होमबा नायनानै एबा बुंनानै डाइरेक्ट मोनथिया जों बेखौ जों जेब्ला बेखौ दांगोन अब्लासो जों बेखौ गुदुं होननानै मिथिगोन नङा होमबा नोंथां
औ सैथो नोंथां
औ बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन बिथिङाव बेफोरबायदिनो सोलोंथाइखौ लानो हायो एबा रोंग थिखौ लानो औ गोदोनिफ्राय दासिम जोंनि सोलोंथाइ एबा बर' हारिनि सोलोंथाइया गोबां इमप्रुभ जालांदों माने बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। गोबा गोदो समावथ' बेफोरबायदिनो आबै आबौनि समाव बेफोरबायदि गोरों गोरा रोंगौथि गैयामोन बर' हारिफोरावबो दायो नाथाय बेफोरबायदिनो रोंगौथि आरो गोरों गोरा सुबुंफोरा सोमजिबाय नङा होमबा नों थां ओम बेफोर गासैबो जादों फरायनाय लिरनायनि गेजेरजों जेब्ला जों फरायगोन जेब्ला जों लिरगोन जोंनि मेलेमखौ जों गोख्रों खालामगोन जोङो रोंसिनगोन बुजियैखौ बुजिगोन नुयिखौबो माने मोनथिनो हागोन आरो बेफोरबायदि जों सोलोंथाइ लानांगौ जायो बिनिखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि आरो जों दा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों मोनसे गावनि जिउखौ दानो हानायनि गोहोखौ खोमाना लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ सैथो
उम जाय सुबुङा बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ गैया बेफोरो माने सासे जाम्बा सुबुं बायदि जानानै थानांगौ जायो जाय गावनि मुंखौ लिरनो रोङा बिफोर जाम्बा महरै सिनायथि जायो दानि जुगावाथ' नङा होमबा औ जायहा जायहा सोलोंथाइ दं जायहा रोंगौथि दं बिसोरोसो आजिखालिनि एबा दानि आरो सौसिलांनो हायो। था जों दा बुंनो थाङोब्ला फरायनाय लिरनायजोंसो फरायनाय लिरनायजोंसो एबा फरायनाय लिरनाय थाब्लासो जोङो कुवालिफाइ जायो। एबा मोनसे बादायलायनायाव हिसा लानो बाहागो लानो खाबु मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावहाय साख्रि होसोयोब्लाबो जोंनो फरायनाय लिरनाय गोरों गोरा सुबुंखौ नागिरो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ जाय सुबुङा फरायनाय लिरनाय आरो गोहोगोरा ए बा गावनि मेलेमा गोख्रों बैफोरबायदि सुबुङा माने थाब थाब साख्रि मोनो आरो बेफोरबायदि साख्रि मोननानै जों गावनि रोंगौथिजों आरो गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै गुबुननो प्रभाइद खालामफिननानै एबा राननानै बैफोरबायदि जब जब नि गेजेरजों एबा जबखौ मोननानै गावनि जिउखौ इजियै लांनो हायो जाय सुबुङा बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ गैया बेफोरो दासिमबो जोङो नुगासिनो दं हाजिरा खामला मावनानै जानायखौ जों नुगासिनो दं नङा होनबा नोंथां।
औ सैथो नोंथां
औ बेफोरबायदिनो हाजिरा खामला मावनानै गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों गासिनो दं जायहा सोलोंथाइ गैया जायाहा सोलोंथाइ गोनां बेफोरबो बिदिनो जानानै दं। मानो होनोब्ला दानि जुगाव गोबां बादायलायनाया एबा कम्पिटिसना बांनायनिफ्राय बांदों सुबुं माहारिया सोलोंथायाव मुखुब जादों। बांनिफ्राय बांसिन फरायनाय लिरनायाव गोसो होदों। आरो जायहा फरायनाय गैया बेफोरो हाया नालाय आरो जायहा बांसिननिफ्राय बांसिन रोंगौ थि थायो बेफोरसो हायो नालाय उम बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ जोबोद नांगौ आरो गोदोनिफ्राय दासिम बेफोरबायदिनो जोंनि सुबुं माहारियाबो बेफोरबायदि फरायनाय लिरनायाव गोख्रों जाबोदों आरो बेनि थाखायनो जोंनो बे सोलोंथाइ थाब्लासो गोनांथि नालाय दावगानो हायो नालाय औ जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो थ' होनबा नोंथां जोंहा समा बो जाबाय इयुनाव बेफोरबायदि रायलायबावनो मोनगोन होननानै नोंथांजों आसा थाबाय। बेफोरबायदि मोजां समा आरो मोजां बिजिरनानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय बहरनाय जाबाय नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय।
औ